औ खुलुमबाय नोंथां औ औ
नोंथांनो आङो कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों आं माखासे गोनांथार बाथ्राफोर सावरायनो सानदों
औ नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन औ
नोंथाङा जिउनि थांखिफोरनि सोमोन्दै बुंनायसै
अ 'आङो नोंथांजों माबा रायलायनो थाखै जोबोद गोसो जानानै दङ बेनो जाहैबाय आंनि आयदाया जिउनि थांखि। नोंथाङा नोंथाङा होनबा खोनासंलांदो नोंथां औ जिउनि थांखि दा जिउनि थांखिया ओरैबायदि जाय थांखिखौ एबा जायखौ जोङो जिउआव जाफुंसारनो थाखाय सोरबा सासे एबा सोरबा माबा मोनसे जानो थाखै जों बयहाबो जिउआव मोनसे थांखि थायो। आरो थांखिया ओरैबायदिदि जाय थांखिखौ नोङो लायोबोला माने रावबो नोंखौ होबथानो हाया। आरो जोङो मोनसे जिबनाव जाफुंसार जानो थाखायब्ला ना नोंथां ओ जोङो औ जोङो थांखिखौहाय लाखाथारनांगौ आरो आरो थांखिया ओरैबाय दि जानांगौ दे माने नोङो सोरनिबा बुंनायाव एबा सोरनिबा थुनज्लायनायाव सोरनिबानि बिहोमायाव बे थांखिखौ नोङो लानो नाङा जि थांखिया नोंनि गोसो सिंनिफ्राय आ ओंखारनाय नोंनि गोसो सिंनिफ्राय बे थांखिखौसो नोङो लानानै नोङो जिबनावहाय दावगानो नाजानांगौ सापस ओ गोबां माखासे सान्थौगिरिफोरा बुङो जायहा जिउआव थांखि गैया बियो ओ बारजों बिरबायनाय थुलाफोरबायदि जाय थुलाया आ सानजाहा बारोबा सानजानि बार बारोबा बियो बिदिनो सोनाबहा बिरलांगोन सोनाबनि बार बारोबा बियो सानजाजों बिरलांगोन खोलानि बार बारोबार साहा बिरलांगोन साहानि बार बारोबा खोला बिरलांगोन बेबायदि थांखि गैयि जिबनखौ माखासे सान्थौगिरिफ्रा बेबादि बुंदों आरो नोंथां। दा खोथाया सैथो माने थांखि गैयाबोला जोङो माबा मोनसे ओ जायगायाव बा माबा मोनसे नोंनि आ आसा खालामनाय नोंनि थिखानाय दोननाय बेफोरबायदि थांखियाव जों सहैनो हाया दा थारैनो नंगौ। जों जिउआव माबा मोनसे ओ जाफुंनो थाखाय थांखिखौ जोङो लानांगौ। सापस ओ सोरबाया लाबाय सापस हमनानै लाबाय ओ नोङो जिउआवहाय प्रफेसार बिबुंगोरा जानो गोसो अब्ला बेखौ नोङो मावफुंनो थाखै नोंहा गोबांथार थांखि लानायनि सायावबो गोबांथार जेंनाफोरजों नों भुगिनांगोन माब्लाबा जेननाय सफैगोन अब्लाबो बेखौ नोंहा जिउआव थांखि लानाय हिसाबै बेखौ जाफुंहोनो हाथारोब्ला बेखौनो बे जाफुंहोनो हानायखौनो जिउनि थांखि होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां दा जोङो हमनानै लानो हायो जुदि थांखि गैयाबोला जों मोनसेबो खामानिखौ जोङो जाफुंहोनो हाया सापस आ हमनानै लाबाय आङो बे बोसोराव आ मोनसे आ फालांगियारि माबा मोनसे खालामनो सानदों बेबो मोनसे थांखि आरो सोरबा थांखिया बेल' नङा दे सोरबा गोरों मानसियाल' थांखि लायो बे नङा जोङो बुहुमाव थांनानै थानाय गासै सुबुं माहारियानो गासैबो मेलेम गोनां गियान साननो हानाय मानसिफोरानो गासै थांनानै थानाय सुबुंफोरानो जिउआव थांखि लायोबोला जोङो जाफुंसारनायखौ मोननो हायो। बेबायदिनो गोबांथार माखासे दोनै आ गेदेर गेदेर जाफु सार फालांगियारिफ्रा बिबुंथि होलांदों जाय मानसिया थांखिनि सायाव गोब्राब नाजाथानाय थायो बियो माब्लाबाबो फेलें जाया बा सानसे नङा सानसे ओ बियो बे गावनि थांखियाव देरहाथारगोन आरो खोथाया सैथो जायो थांखिनि सायाव गोबांथार नाजानायजों थांखिखौ जाफुंहोनो हायो बेयो बे सुबुङा बुहुमावनो सासे गेदेरथार आ सुबुं होननानै मिथिजायो जेरै जोङो आ साउथ आफ्रिकानि सासे बारग' आफादगिरि रुंसारि आ नेलसन मन्डेलानि खोथाखौ जों बुंनो हायो बिथाङा आ नैजिस्नि बोसोर आ जोबथेसालियाव थानानैब्लाबो बिथाङा मोनसे थांखि दंमोन दे आ माने साउथ आफ्रिकाखौ आ खोला आफ्रिका हादरखौ जेने थेने गुबुन हाद गुबुन गादबनाय गुबुन खुंगिरि गुबुन माखासे आ नास फैनायफोरनिफ्राय उदांथार खालामगोन बियो नेलसन मेनदेलानि थांखिमोन आरो गमामायै गोब्राब नेरानेफेरा नाजानायनि गेजेरजों गोब्राबथार ओ नाजानायनि गेजेरजोंहाय बियो बे थिखा हादरखौ उदां खालामनो हादों आरो नोंथां दा जिउनि थांखि एबा थांखिनि सोमोन्दै गुसुंङै नोंथांजों सावरायनाया बेनो नोंथां दा नोंथांहा माबाफोर आ निसायाव आयदायाव सावरायनांगौ दङ नामा नोंथाङा
औ नोंथां नोंथांनि सावरायनायखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांजों बेफोरबायदि इयुनावबो सावरायफिननो मोनथों आङो नोंथांनि सावरायखौ जोबोद मोजां मोनदों आं गुबुनफोरजों बेफोरबायदि सावरायफोरनो मोनाखैमोन आं
औ नोंथां औ
दा नोंथांनि खावलायनाय बायदि आङो माखासे आरो आंनि बिथिंनिफ्राय बुंनो सानदों
औ नोंथां औ
बेनो जाबाय बिजाब फरायनाय
औ नोंथां औ
बिजाब फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बिजाब फरायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओरैनो सरासनस्रा बिजाब बां गांसेखौ लानानै बेखौ फरायलाबायनाय बेखौ फोरमायनाया बांद्राय थिग जानाय नङा मानो होनोब्ला बिजाब फरायनाय होननानै बुङोब्ला मोनसे ओ थाखो हिसाबै एबा डिग्रि लानाय बेफोरबादिखौ फोरमायनायासो जायो
औ नोंथां औ
मानो होनोब्ला आथिखालाव बिजाब फरायनाय हिसाबै
औ
गिबियाव जोङो बेबायदिनो बिथरराय थाइलि थाखोसे थाखोनै बेफोर बेफोरबायदि थाङै थाङै थाखो जि आरो उनावहालागै थाखो जिसे जिनै बेबायदिनो ओ कलेज लेभेलाव डिग्रि बेफोरबादि जालाङो
औ
दा बेखौनो जोङो सरासनस्रायै बिजाब फरायनाय होननानै बुंनाय जायो। बे बिजाब फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो जों बेखौ उन्दै बैसोनिफ्रायनो खालामबोनाय जायो जायनि थाखाय उन्दै गथ' सासेखौ हमनानै लादो थाम बोसोर जायोब्लानो बेखौ फरायसालियाव दैथायहरो। बेबादिनो ओ बे गथ'सा सासेखौ नार्सारि एबा बिथ'राय फाइलि बेबायदि हिसाबै ओ मोनसे अंगनबादि
औ
मिरुआव दैथायहरो आरो बेनिफ्रायनो गिबि फरायजेननाया जायो। बेनि उनाव गुदि फरायसालि हिसाबै थाखो सेनिफ्राय थाखो बासिम बेवहाय फरायनो लायो। बे फरायनायाव मोनफा थाखोखौ बियो गथ'साया बारलांनो थाखाय से बोसोर सम होनाय जायो। मानो होनोब्ला सासे गथ'साया एबा सासे सुबुङा मोनसे फराफारिखौ मोजाङै रोंलांनो थाखाय से बोसोरसोखौ नांखागौ जायो नोंथां। बेनि थाखायनो बेखौ से बोसोर से बोसोर हिसाबै लानाय जायो आरो बेबायदिनो से बोसोरनि उनाव गुबुन मोनसे से बोसोरनि उनाव बेबायदिनो बारहो हरनाय जायो।
औ नोंथां औ
उन्दै समाव गिबियावनो हांखो सिनायहोनाय जायो। राव फोरोंनाय जायो बेबादिनो लिरनो। आरो एसे एसे फरायहोनो खालामहोनाय जायो। बेबायादिनो उननि थाखोफोरावबो बेबायदिनो हांखो सिनायनाय आरो लिरनो फरायनो रोंनाय खालामो बेनि उनाव सेथि नैथि बेफोरबायदि थाखोफोराव सोदोबफोर जथायनानै मोजाङै फरायनो होनाय बेफोरबायदिखौ खालामो दा बेनो जाबाय फरायनायनि गुबै माखासे फारिखान्थिफोर।
औ
बे बिजाब फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां नोंथां बिजाब फरायामोनब्ला सासे सुबुङा जेबो गियान मोननाय नङामोन‌ बिजाबा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां सासे बिजाब फरायनाय मानसि एबा लेखा गोरों मानसि आरो गुबुन सासे लेखा रोङि मानसि बेसोरनि गेजेराव गोबां फारागथि दङ नोंथां सासे बिजाब फरायनाय मानसिया जेरैबायदि गियान आरो सांग्रांथि जानो हायो बिजाब फरायि मानसिया बेबादि गियान आरो सांग्रांथि थाया बिजाब फरायनाय मानसिनियाव माखासे मोनथाय आरो बिसोरनि माखासे सामलायथाय आरो माखासे मेलेमा रि गोहो साहस बेफोरो गोबां गुन बारा जायो।
औ नोंथां औ।
बिजाब फरायै सुबुङा गिनाय लाजिनाय आरो माखासे गोबां सुबुंथियारि गुनफोरखौ मोननो हाफुङा जायो।
औ
बेनिखायनो बिजाब फरायनाय मानसिया गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन हाबाफोराव गोरलैयैनो जाफुंसार जानो हायो।
औ नोंथां औ
बेनिखायनो बिजाब फरायनाय सासे सुबुंखौ गुबुन सुबुंफोराबो बेखौ जोबोद मान होयो
औ नोंथां औ
आरो बेबायदिनो बिजाब फरायनाय मानसिनो गुबुन गुबुन हाबाफोरखौबो मावनो खाबु होयो। बे बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो गुबुन गुबुन बाहागोफोरखौ एबा बिथिंफोरखौ सामलायनो हायो जेरै सासे बिजाब फरायनाय मानसिनोसो सरकारा माखासे खामानिफोरखौ होयो जायखौ साख्रि होननानै बुङो। बिजाब फरायि मानसिनो एबा लेखा रोङै मानसिनोथ' साख्रिखौ होआ
औ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां औ।
बेनो जाहोना सासे बिजाब फरायनाय मानसिया माबायदि गियान थायो आरो बिजाब फरायि मानसिया मानो गियान गैया
औ
बिनि थाखायनो बेबादि खालामनाय जायो दा बिजाब फरायनायाव जोंहा गोबां जेंनाबो थायो बै जेंनाफोरखौ जोङो सिनायनो नांगौ नाथाय बे गुबै जेंनाखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला माखासे समाजारि जेंनाफोर जानो हागौ माखासे रांखान्थियारि जेंनाफोर जानो हागौ आरो माखासे आथोनारि जेंनाफोरबो जानो हागौ आथोनारि जेंना हिसाबै समाजाव माखासे सोलिबोनाय जेरै हौवा हिनजावनि फाराग खि बेफोरनि थाखायबो बिजाब फरायनाय बियो खम जानो हागौ जेरै हौवासा